हेल'
हेलौ
औ औ हेलौ
औ मारै दङ?
खोनादोंना हेलौ? औ आं मोजाङैनो दं। नोंलाय?
आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय औ ओंखाम जाखांबाय।
ओंखाम औ ओंखाम जाखांबाय।
ए मा ओंख्रि जाखो?
ओ दालि आलु सोमोन।
ए ओमफ्राय जोङो मानि सोमोन्दै रायलायनो?
औ होमबा दायो जोङो दावबायनायनि सोमोन्दै रायलायनोसै आरोना।
औ दे आमफ्रायो नोङो अबे जायगायाव
औ आङो ओ जायगायावथ' जेनेबा खाथि खालायावथ' सम सम थांनायानो जायो गरम बोथो राव जेरै सरलपाराफोराव आरो इथिंनो दङ वाटार फलावहाय आरो गोजान जायगायाव बोरनोबा आङो ओ सिलंआवहाय थांदों आरो ना।
औ औ लोगोफोरजों थांदोंमोन नामा? ए औ औ। ओमफ्राय माबादि मोनखो बेरायनानै? बा गोदान गोदान मानसिफोरबो लोगो मोनो जाहैबाय।
औ औ औ ओ गोदान ओ आं दावबायनानैहाय जेनेबा माखासे मिथिनो मोनै बुस्थुफोरखौबो आं मिथिदों बा एक्सपिरियेन्स मोनदों आङो जेनेबा ओ आरो ओ जेरै थासारिखौबो आं आं जि जायगायाव थायो बैनिफ्राय दावबायनानै बे जायगायाव माबाय थासारि बेलेक बेलेक जायो आरोना थ' आं बुंनो सा बुंनो थाङोब्ला दा ओ ओ सोरबाफोर जुदि गोजान जायगायाव बिदि बेरायनो गोसोब्ला आरो आंनिबा ओ गरमबो नालाय दायो जोंनि माबायावहाय ओ थ' ओ सिलंफोरावहाय नङाबा मेगालयफोरावहाय थांनाया गाहाम जागोन आरो। बांद्राय गोजानद्रायावबो सोरबा सोरबा फाइनानसियेल फ्रब्लेमनि थाखाय थांनो हाया नालाय द आङो सिले सिलंआवहाय बेरायनानै फैदों बावहाय बांद्राय ओ फैसानिबो गोनांथि गै या थ' एसे एसे खम फैसायावनो जायो आरो जाय गायाबो दा गरम दिनावहाय बांद्राय थानदाबो नङा बांद्राय गुसुबो नङा बांद्राय बारफोर बो फैया ओ थाग थिग जायो आरो बांद्राय गुसुबो नङा थ' बे-बेरायहैजायो आरो खम खम बेसेनावनो नोङो बेरायनो हायो आरो। ओ औ नोङो गोजोन आङो बहुद गोजोननायबो मोनदों। औ
औ जेनेबा दाथ' ओ जुलाइ मान्थ जाहै बाय गोलोम बोथोरनि गथ'फ्रा बेरायहैनो मानो बिदि गुसु जायगा लुुबैयोबा जेनेबा सोरनिबा बिमा फिफाया फैसा थाखानि प्रब्लेम बि बिदियावहायो जोंनि बे सिलं मेघालया बेफोराव बेरायनो लांनो
औ
औ
औ आंबो बेखौनो सानो आरो फैसा थाखानि प्रब्लेमनि थाखायबो जोनङो माखासे बांद्राय जों गोजान जाय जायगायावहाय थांनो हाला नालाय थ औ शिलं फ्रावहायनो बेस्ट जायो आरो जेनेबा ओ बांद्राय बेमार आजार गोनां फ्रा जोंङो दायो सिक्किमफोरावहाय जोंङो थांनो हाया न थ' एसे जेनेबा ओ जाय जायहा हां थोनो थोनो बेमारफोर बेरामफोर दङ जाय जायहा गुसुआव बांद्र बांद्राय गुसुआव फ्रब्लेम एसे बांद्राय गरमावहाय जों बेरायनो लुैयो नालाय लाय थ शिलं फ्रावहायो थांजायो आरो जिखुनु आं शिलंआव बेरायनानै आंङो बेराद गो गोजोन्नायबो मोनदों आरो माखासे जेनेबा वाटार फलसफोर बायदि रोखोमनि जेनेबा बेफोरखौ आंङो नुदों आरो आरो माखासे नुयि फिफांफोर खौबो आङो ओ बिफां लाइफांफोरखौबो आङो नुनो मोनदों आरो हाजो फोर जेनेबा बिल बिलोमा आरो लामाफोराब बिराद समायना शिलंनि नियाहाय
औ औ आरो जेनेबा शिलं जायगाफ्रा ग्रिनारि जेनेबा जोंनिफ्राय बिराद आलदा आरो ना हजों
औ औ औ
अ मोजाङानो दे बिदिनो सम सम बेरायनांगौ गोसोफ्रा जेनेबा गोजोन मोनो माइन्दफ्रा फ्रेस जायो बिदि आलदा जायगायाव आलदा जायगा एक्सपिरियेन्स लाहैबा आरोना
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा बो अबावबाफोर बेरायदोंमोन नामा अबावबाफोर जायगायाव एसे फोरमायलांदो
आङो आंबो बिदिनो जेनेबा जोंनि ओरै लकेल एरिया बिदि चिरांफ्राव आंबो बिदिनो जेरै नों नोंथाङा होनदोंमोन सरलपारा औ दाथ बिराद फेमास बे जायगाया बयबो गोजान गोजा गोजान जायगानि मानसिफ्राहायो बेराय फैयो दाथ जेनबा बिराद भिर जासिनगासिनो ना आरो ना बे जायगाया गथ'फ्राहायो सामार भेकेसन मोनदों बयबो जेनेबा फिसा फिसा पिकनिक दैयाव दुगैदों मादों ओमफ्रायो आंङो बिदिनो जोंनिनो जेनेबा खाथियाव थानाय फरेन कान्ट्रि होनजाबायानो भुटान बेयावबो थांखांबाय बिराद क्लिन जायगा आरोना बेबो ओमफ्राय जोंनि लकेल लकेलनिखौनो खोन्थागोरनोसै आंङो जेनेबा आंङो मोनसे जोंनि बङाइगावथिं थाङोबा आरोना बेयावहाय जेनेबा ओरै शिलं थांग्रा बङाइगाव ओरै लामायावबो मोनसे क्लिनेस्ट भिलेज होननाय मोनसे जायगा दंङ बिराद क्लिन आरो जायगाया ओमफ्राय बेवहायबो जेनेबा बा मानसिफ्रा लामा लामा बिदिनो डास्टबिन खालामनानै दोन दोनदों ओमफ्राय मानसिफ्रा बांसिन बिनिया राभा फोर आरोना बिसोर हजोंनो जेनेबा बेरायनाय सिस्टेम बानायदों ओमफ्राय फैसा लायो आरो बेजोंनो गावसोरो गामिनि मानसिफ्राहाय जेनेबा डेभलप खालामना लादों गार्देन माबा माबि ओमफ्राय एसे दखान सखान गावसिनि न'नि भाहेराफ्रावनो बिदि गथ'फोरनि थाखाय गेलेग्रा माबा माबि बानायनाय बिराद बेजोंनो जायो आरो बिसोरो बेजोंनो गावसिनि देलि जानाय लोंनाय बेफोरजोंनो माने खालामलांगासिनो दं आरो औ बिराद मोजां सुबिदा खालामनानै ला दों बिसोरो ओमफ्राय आं बाव थांनानैबो बिराद मोजां मोनदों। बे बे टाइम आ लास्ट इयाराव थांनाय जादों आङो ओमफ्राय आङो जोंनि फेमिलिजोंनो माने जोंनि आनै मोनजों खेनसे दार्जिलिंआव जादोंमोन बे टाइमावथ' बिराद गुसुमोन आरोना
औ औ
जेनेबा बेयाव थांनानैबो बिराद मोजां मोनदों दार्जिलिंआव ओमफ्राय बिदिनो दार्जिलिंखौथ' मानसिफ्राहायो एसे एक्सपेनसिभ आनो होनो। जेनेबा जायगाया सानसेनो सहैबाबो गोजान आरो डिसटेन्सआ
अ
स' जोङो जेनेबा आङो आं मारै मारै थाङा जाहाथे मानसिफ्रा मिनथिथों बिनि एक्सपिरियन्सखौनो खोन्थलांसै जोङो फार्स्टलि सिलिगुरियाव थाहैग्रोदोंमोन गेस्ट हाउसआव ओमफ्राय जों जोंनि अन कारजों थांदोंमोन नालाय हजोंथ' जोंना ओ आनै आमाइमोनहा बारा बिदि गारि सालायनो एक्सपिरियेन्स गैयिखाय जों सिलिगुरिनिफ्राय बेयाव लान्स आरि खालामनानै बिसिनि
गारि टुरिस्ट जाय हजों दार्जिलिंआव थांग्रा बे गारिखौ लानानै थांदों बिनिफ्राय औ बिदि थांनो हायो ओमफ्रायो सिलिगुरि गेस्ट हाउसा बिराद मोजां जेने बा जों बर'फोरनि थाखाय माने हजोंहाय जा नाय लोंनाय गासिबो मोजां आरो ना थानायफ्राबो मोजांआनोमोन। ओमफ्रायो जोङो बिनि उनाव दार्जिलिंआवथ' जों मोनायाव सहैबाय। जों एसे फुङावनो ओं खारदोंमोन खिन्थु दारजिलिं सहैगौ मागौ मोनाबाय ओंखायनो जों ओइदिनखालि जासत हटेलावल' चेकिं खालामनानै जों नेक्स्ट देनिफ्रायसो बेरायनो हादों आरो ना
अ अम
बाय ओमफ्राय हजों बहुत बिदिनो बेरायग्रा जायगाफ्रा बिराद मोजां हाजो हाजो सेर सेरजोंनो थांनांगौ मानांगौ ओमफ्राय हजों बे जेनेबा साहा सापाथि जे होनो बे बिराद फेमास आरोना जों बिनि जायगानिफ्राय साफाथिबो लाबोनाय जादोंमोन जे बिराद मोजाङानो‌ मोन आरो। ओमफ्राय बिदिनो बिराद मोजाङानोमोन जायगाया दारजिलिङा गाज्रि नङा बेरायहैनो हागोन बय बो
औ औ अ नोंथाङाथ' बुंलांबाय औ
औ औ
औ दायो जोङो नों नोंथाङा बुंलांदों कि ओ भुटान बेलेग‌‌ का न्ट्रि आरो ना भुट जेनेबा फरेन कान्ट्रिनि मादे बिदि फुरा क्लिन होननानै हाय औ थ' जोङो बेफोरजोंहाय आरो बङाइगावआव माबा मोनसे गामिनि खोथा बुंदों नोंथाङा थह जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो ओ जेनेबा बेफोरनिफ्राय जोंङो सोलोंना मोनबाय आरो जोंबो जोंनि ओ जोंनि गामि बा लामा सामाफ्रावहाय जों मेथाइफोरखौ जानानै दाखोर दालाफोरखौ ओैनो जोङो पेकेटफोरखौहाय गारनो नाङा जों बेफोरनिफ्राय सोलोंनाय मोनबाय खि जोंबो ओ क्लिन थानांगौ जोङो ओ जानला मोनला जाग्रा बुस्थुफोर नि पेकेटफोरखौहाय जोङो लामा सामाफ्राव जानानै जों गारबोनो नाङा दास्टबिन जोंहा थाबसिनाव गार नांगौ आरो नुदोंबा ओ लामाफ्रावहाय बिदिनो पेकेटफोरा नुदोंबा जोङो खाथि खालाफ्राव दास्टबिनफोर दंबा बेफोराव सानै गारनांगौ जों बेफोरखौबो अनेक जेनेबा सोलोंनानै मोनबाय आरोना जोंबो जाहाथे ओ बेमार आजारबो जाया जाहाथे क्लिन नुयो बेआरो‌ ना औ थ' बेरायनायनि थाखाय औ बेरायनायनि थाखाय औ थ' नोंथाङा मा बुंनो सानो बेरायनायनि थाखाय दाबायदियावहाय अबेफोर जायगाया जेने बा दाथ' बुंदों नोंथाङा खि ओ दारजिलिं आंनि आंनि थाखायाबा सिलंफ्राबो मोजां जायगा आरो‌ ओ खम बाजेटावबो जानानै फैयो औ ओ आरो एसे गुसुबो नालाय
औ दाथ' जेनेबा जोङो जोंनि ओ रै जायगाथिं बिराद गरम नालाय दा बेरायहैनो थाखाय बिराद मोजां आरो बाराबो गरमद्राय नङा अभार गुस बो नङा बिराद मोजां टाइम आरो दा बेरायहैनो
औ औ थ' जोङो बेरायनायनि बादै एसे जसेबाबबो मिथिबायना होमबा समाबो जाबाय दायो द दोनथ'नोसै नामा
औ औ औ दे औ औ दे हबालाय दोनलायनोसै औ